अ नोंथां रायलायनायखौ मोजाङैनो खोनादोंना औ अब्ला नोंथां मा होनो बर'निनो माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदानि सायाव नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथां बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौआवनो
औ
अब्ला जोङो बर'नि गाहाय जाग्रा आदार महरै जोङो ओंखामखौनो बुंनो हायो
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा बे बर'निनो दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला मा मिथियो बिनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
अह नोंथाङा नो हागोन ओ दा बिदिब्ला जोंनि जा बर'नि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय जायखौ बुङो गोदोनिफ्रायनो दिनै समसिमहालासेै जोङो जाखिनि ओ आदार महरैजों जाबोगासिनो ना जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जेरै ओंखामखौनो गाहाय होननानै नोंथाङा बुंखाबाय ओंखामानो जोंनि गोदो गोदायनि फ्रायनो माने बर'नि बर' माहारिनि गेजेराव ओंखामानो जोंना जानायनि गाहाय आदार दा बे गाहाय आदारनि थाखाय जोङो ओंखामखौनो जोङो गासैबो बयबो माने गाहाय आदार हिसाबै जोङो जायो ओंखामजों लोगोसे जोङो बायदिसिना ओंख्रिफोर जेरै बन दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जोङो बांसिनैहाय बर'फोरा जानायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो दिन समसिमहालागै जोंनि जानाय आरो ओंन्दैफोरा जोंना दोरलारि ओंख्रिखौनो दिनै समसिम जाबोबाय दङब्लाबो दानि समावहाय जों खायसे खायसे गोदान ओंख्रिफोरखौ जोङो जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां दा बे जोंनि गोदो गोदायनि ओमफ्रायनो दोरोङारि ओंख्रि बा गोदोनि समनिफ्रायनो जों जेरै दिनै समालासिम बेनो जोंना दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रियाबो नोंथां नङा होनब्ला दा अनला ओंख्रि खौहाय जोङो ओ दाउजोंबो संनो हायो बा औवा गाजा होनानै जेखौ जोङो औवा मेवाइबो होननानै बुङो। बेजोंबो जोङो संनानै जानो हायो। दा बि दिनो जोंना जेरै ओ साम'जों सबाय बा साम' जो ओ साम'जों जोङो सबायनि अनगायैबो जोङो अनलाजोंबो जानो हायो साम'खौ जोङो खायसे गामि लाना गामि बा ओनसोल लाना ओनसोल जोंनि ओ जानायनि बा जानाय ओं ख्रिनि दोरोङारि ओंख्रि ब्लाबो जोंना संनाय नेमखान्थिया बा संनाय ओ आद थ'बा जोंना एसे आलादा आलादा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। थेवब्लाबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखौ हा ओंख्रिया जोंना ओ बांसि सिनानो जोंना खारै ओंख्रिजोंसो बानायनाय बा खारदै ओंख्रिजोंसो बानायनाय आरोखि बांसिन ओंख्रियानो नोंथां।
औ
बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव दा नोंथाङा ओ सबायजों दाउजों जा ओंख्रिजों खारै ओंख्रि सङो दोरोङारि ओंख्रि बा बे दोरोङारि ओंख्रि संनायनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंनायफोर फोरबायदि जेरै जानाय लोंनाय होनना बुंब्ला जोंना ओंखामानो गाहाय आरो बेजों लोगोसेनो गोदो
औ
बर' माहारिया नाहा मैहा थांनानै हाग्रा बारिनिफ्राय दैमा दैसानि फ्राय जोङो माखासे जिब-जुनारफोर बुथारना लाबोयो। ना, साम' खननानै लाबोयो। बैफोर माखासे बेदरफोरखौ जोङो हांनानै सावनानै संनानै रुनानै बायदि रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जेरै एम्फौ-एनलाफोर जानाय खुसेंग्रा, सिंखावरि, गांजेमा बैफोर गाहाय आरो बै ओंखाम जायखौ बानायो बै माइरंनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि मुवाफोर बानायना जाबावो जेरै- फिथा, सौरायाय, एन्थाब बैफोर जानायखौबो जों नुनो मोनो। थिग बे बादिनो जोंङो दोरोङारि जानाय हिसाबै जेरै नोंथाङानो बुंदों अनला मेवाइ आरो माखासे खारै ओंख्रिफोर खौ जों बांसिन जानाय नुनो मोनो बै लोगोसेनो जेरै नारजि ओ मा स'रि सबाय जों सबाय खारैखौ बोरै सङो नोंथाङा सोंदों ना। औ जोङो गोदोथ' बांसिन नानो सबाइ दाउबा सबाय साम' जों बांसिन जानाय नुनो मोनो। जेरै सबाय साम'खौनो बुंनोसै आं सबाय साम' संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ साम' साम'खौ अबेबा दैमानिफ्राय खनना लाबोनानै दिनै खन खनना लाबोदोंबा बेखौ दा मोनायाव हरसे सोमनानै गाबोन सानाव बेखौ जोङो फा सावनो गिबियावनो दाखोन गारो बेनिफ्राय बै साम'नि खिबुखौ ससे ससे दानस'यो बेनिफ्राय मोजाङै गोखै मुवा जेरै लेबु। मैथा, खामब्रेेंगा गोखै। मुवाजोंनो जोङो मोजाङै मानजिनानै लाग्रोयो।
औ नोंथां।
ओ नैथि मेन जेन'बा साम' अ स'रि सबाय। जोङो बैखौ रुनानै लाग्रोबा। गोदोनि दोरोङारि हिसाबै बे बेफोरबायदि रुनाया गैयामोन। सबाइ साम'खौ थाव होनानै सामब्राम संख्रि होनानै मोजां एवग्रोनानै जोङो सबायखौ उनना लाखांनानै साम'आवनो डायरेक्ट होसनहरनाय जायोमोन।
औ औ नोंथां।
दै होनानै खारै हो होनानै बेबायदिनो जेब्लासिम जाजानाय महराव फैयो अब्ला संख्रि साखिनानै जोङो बे ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनो। बा आथिखालाव जोङो बेबायदि संनानै जानायखौ जोङो गामिबा गामिबा मोनफ्रोम न'खरावनो नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो जेरै मिथिंगायावनो मोननाय मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लाबोनाय बारि बागानाव माखासे गोथां मैगंफोर। जेरै दिंखिया थास' बिबार जोग्लावरि खुदुना बुथुवा बुरि थखन बैफोर माखासे खिफि बेन्दों बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गोथां मैगंखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। अब्ला नोंथाङा जानाय लोंनाय बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय। बेनि सायाव माबाफोर
औ फोथायनाय दङ नोंथां दा जोंनि दोरोङारि जा जेरै जों जाग्रा लोंग्रा जों जायो नङा होमब्ला नोंथां बेयाव जोंहा बर' गोदोनिफ्रायनो ओ खायसे खायसे जाग्रायावहाय जोंहा मा दङ फोथायनाय दङ आरोखि नोंथां दा बे फोथायनायनि गेजेरावनो आङो ओ नारजि ना नारजि ओंख्रि सायाव आङो बुंनोसै नोंथां नारजि ओंख्रिखौ लानानै जोंहा मा फोथायनाय दङ आं बेखौ बुंनो नागिरदों थां दा जि थु जोङो जेराव ओ सासे मानसिया जोंहा रुंसारि जालाङोब्ला बा सोरगोआरि जालाङोब्ला जोंना बैसोर गारि जालांनाय सुबुंनि मुङै जोंहा मोनसे सारादु खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ
मानसि रुंसारि जाखांनायनि उनावहाय दा बे ओ रुंसारि जालांखांनायनि उनावहाय जा जोङो सारादु खुंनाय जायो ना बायदिसिना नेमखान्थि लानानै जोङो सारादु खुंनाय जायो दा बै सारादुआवनो जोंहा मा संनाय जायो नोंथां बे नारजि ओंख्रिखौ खौ जोङो अमाजों ब्ला सयाबिन जिखुनु गोसो बादियै जोङो जाहोयो बिदि होनानै जोङो नारजि दोलो महरै जोङो संनाय जायो आरोखि नोंथां जि ओंख्रिखौ दा बेयो संनानै बै सारादुखालि जाहोनायनि ओ ओंथियानो बा फोथायनायानो जाहैबाय नोंथां जाय माने रुंसारि जालांनाय सुबुङा माने बै सारादुखालिनिफ्राय ओ बै न'खरजों जाय गावनि न'खरखौ गारनानै बे सोरगोआरि जालांबाय बै न'खरनि जा सोद्रोमाफोरजों बा गावनि बाय बाहागिनि सुबुंफोरजोंहाय बिहालायनो बैसानखालिनिफ्राय सोमोन्दो एंगारनांसिगोन बा बे न'निफ्राय बियो जानगारनांसिगोन होननानै बे नारजि ओंख्रिखौ संनानै गासै सुबुंनोनो सारादुआव जा होनाय जायो दा बे नारजि ओंख्रिखौ संनानै बै सारादुखालि जाहोयोब्लालायनो बिनिफ्राय रुंसारि जालांनाय सुबुंनिफ्राय मा होनो बेखौ सोमोन्दो नारगारनाय जायो एंगारलायनाय जायो होननानै जोंहा मा मोनसे फोथायनाय दङ बर'आव दोरोङारि फोथायनाय आरो बे मोनसे दा बेनि अनगायैबो जोंहा बे नारजि ओंख्रिखौनो लानानै मोनसे मा फोथायबावो बे रुंसारि जानायनि अनगायैबो बा जोंनाव मालाबाफोर आलासि उलासि जों न'खराव जाफैयोब्लाथाय बै आलासि फैनाय बा जोंनि न'खराव गुबुन मानसि फैनाय न'नि न'खरनि बाहेरानि अनगायैबो जोंनि न'खरावहाय गुबुन सोरबा आलासि फैयोब्ला गुबुन सुबुं फैयोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ लायनो जोङो संनानै जाहोनो मोना होननानै ोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आरो नोंथां बे नारजि ओंख्रि खौ संनानै जाहैयोब्लालायनो जाय आलासिया बे नार्जि ओंख्रिखौ मोनजालांबाय बा जालांबाय बे मानसियालायनो बे न'खराव माब्लाबाबो फैफिना सोमोन्दो नागारलायनाय जायो गोरोबलायनाय गैयि जायो होनना जोंहा मोनसे बर' समाजाव फोथायनाय दङ' आरो नोंथां। बेनिखायनो आलासि उलासिनो जोङो न'खराव फैयोब्लाथाय बे नार्जि ओंख्रिखौ जोङो संनानै जाहोनाय जाया आरो नोंथां।
औ आरो बेजों लोगो सेनो जेरै जोगलावरि, उसुमै आरो बेफोरखौ जोङो दाउजों बिदै रोसि फुदुंनानै जायोब्ला देहाया द मोननाया जों खारो होननानै मोथियो।
बिनि गेजेरावनो जेरै किपि बेन्दों दं दङ' मानिमुनि दङ' बेफोरखौ जायोब्ला जोंहालायनो उदैनि बेराम आजारा खारो। उदैया इ से मोजाङै थायो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ' आरो नोंथां।
बेबायदिनो जोंनाव बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जों गोबांथार बुंनो हायो आरो लोंनाय हिसाबै जोङो जौ बिदैखौनो बुंनो हायो। जेरै बेखौ हाबा फोर्बो, सावरि बादालि बैफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो गोदो समाव सान्दुङाव सानसे खामानि मावनानै सान्दुङाव सानसे खामानि मावनानै मेंनाय मोनोब्ला जोङो बेखौ मोनायाव बा बेलासियाव
औ औ औ गावनि देहाखौ देहानि मेंनायखौ बावगारहोनो थाखाय खारहोनो थाखाय
औ अब्ला समाबो जाबाय नोंथां।
बेखिनियावनो दोन्थ'नसै नोंथां।